हेलौ अ खोनादों एबार
नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
अ फिर
हेलौ नोंथां
आदों आं
नोंथाङा फ्रि दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना? अ बिदिब्ला नोंथां अ बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव अ मोनसे आयदाखौ सावरायने जागायनोसै नामा नोंथां?
अ जागाय जागोन
बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय दोरोङारि साम' आयदानि सायाव अ गुहा खौ माबोरै बर'फ्रा संनानै जायो बेनि सायाव गुवारै नोंथाङा बे खेवनानै हो नोंसिनि थिंजाय माबोरै जायो साम'खौ मा रोखोमै जायो आरो
अ साम'आथ' माने मोनसे दोरोङारि सावमु नालाय बर'फोरनि। बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिम जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव जाबोनायखौ नुनो मोनदों जे जोंनि गामिनि जे आइजोफोरा बा आबै आजैमोना ओ माखासे बिलो एबा फुख्रिनिफ्राय लाना फैनानै ओ बेखौ ओ हरसे नङाब्ला ओ सानसे सोमना दोननानै बेखौ आ नेक्स्ट दिना ओ बेखौ साफा खालामनानै सुस्रानानै आ बेनि आ दाखोनफोरखौ गारनानै ओ दानस'नानै दैयाव आरो खनसे सोमना दोनबावनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ बायदि मैया ओंख्रिजों जानायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला फार्स्टआव औ आ बेखौ आ साफा सुखांनानै आ सानद्रै एबा आ संग्रायाव मोजाङै एसे सान्दुङाव फोरानस्रोनानै दोननाय औ नुनो मोनो जोंनि जे ओनसोलाव बेखौ माखासे जाग्रा मुवा मैगं थाइगंफोर लानानै बेखौ जानाय जायो आ खायसे खायसेया ओरैबायदि जानाय खो नुनो मोनो ओ सोरबा सबाय ओंख्रिजों, सोरबा अनलाजों, सोरबा आ हाग्रानिफ्राय जावनानै लाबोनाय थास'जों बेखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो खारै ओंख्रै आरो सोरबा
नंगौ नोंथां
ओ थावजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो खिन्थु बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो खारै जाग्रा मोनसे हारि नालाय जे थावजों सङोब्ला बारा थावनाय मोना होननानै फोथायनाय दङ जों गामिनि ओ सुबुंफोरनिया आइजोफोरनिया बेनिखायनो खारै ओं जिखौ बांसिनै बाहायनाय नुनो मोननाय जायो। आरो बे साम'खौ ओ जोंनि बर'फ्राल' नङा ओ बे जोंनि खाथियाव नांजाबनानै थानाय माखासे हारिनि मानसिफोराबो जानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो दानिया मानो होनब्ला बिसोरबो बर'जोंनो जे ओ सोमोन्दो गोनां जाहैबाय नालाय जे बर' हारिया ग्रोम ग्रोम रायजो जाग्रा हारि होननानै मोनथियो बेजोंनो बिसोरबो बर'नि माखासे ट्रेन्डखौ लानानै जानायखौ नुनो मोनो। खिन्थु फ्रायानो जोंनि बर' गामिनि मानसिफोरा बा जोंनि ओन सोलनि मानसिफोरा सामु जानो मोजां मोनो ‌।
नंगौ ना नोंथां? नोंसिनि ओनसोलाव अ मा मा जादनि साम'खौ मोननाय जायो नों
अ जोंनि ओनसोलावहाय सामुखौ ओ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मोननायखौ नुनो मोनो। ओ बेनिनो खायसे प्राय सामु लेंग्रि होननाय दं, बे साम' लेंग्रिखो अ जानायखौ नुनो मोनो। दैमा एबा माने बिलोनिफ्राय खननानै लाबोयो, खिन्थु बेफोरो बिलोफोराव बांद्राय मोननाय जाया। जे जोंनि थिंजाय मोनसे पाग्लादिया होननाय दैमा दं। बे पाग्लादिया दैमानिफ्राय खननानै लाबोनायखौ नुनो मोनो। बे साम' लेंग्रिखो बेनिफ्राय अ बै साम' लादाय ना मा होनो गिदिर, बे साम' लादायखौबो फुख्रि एबा माने दंग' दंला बबेबा बिलोफोराव बे खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनि फ्राय आब बै साम' मा अ मा मुं होनोथाय बेखौ, एसे बावदों आं बेनि मुंखौ
जागोन दे नोंथां।
बेखिनाखौ लाबोनानै जोंनि गामिनि मानसिफोरा जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
नंगौना नोंथां? नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव ओ साम'खौ माबोरै संनानै जायो बा बहानिफ्राय मोनो मिथिनो लुबैयो नामा आंनिफ्राय?
अ बेखौ आं माने नोंथांनिसिम माने सोंथि सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव साम'खौ बबेनि फ्राय लानानै फैयो आरो माबायदि संनानै जायो बेखौ मिथियोब्ला मोजां जायो।
मिथिनो हागोन नोंथां आ जोंनि ओनसोल बा जोंनि जायगायाव साम'खौ दैमाबा जाम्फैनिफ्राय खननानै लाबोयो दैमा बा जाम्फैयाव जोंनि ओनसोलाव मोनथाम रोखोमनि साम' खौ मोननाय जायो।
औ।
साम' गोलाव साम' दाहोनाय आरो साम' लादाय। फ्राय साम' लादायखौ जोंनि ओनसोलाव जेब्ला दैबाना जायो बे टाइम आवल' मोननाय जायो आरो दैलि साम' गोलाव आरो साम' दाहोनायखौ मोनबाय थानाय जायो।
अ
बेबायदिनो जेब्लानो जोंनि गामिनि मानसि फोरा जानो लुबैयो अब्ला दैमायाव थांनानै साम' गोलाव बा साम' दाहानायखौ खनना लाबोनानै दैयाव सोमनानै दोनो साननै। बिनि उनाव मोखां थायो दागो होननानै बुङो जायखौ। बे दागोखौ बोखार नानै दानस'यो। साम' गोलाव बाबो साम' दाहोनाय बाबो बिनि खिथुखौ दानस'यो। नांगौ सेबां जखानि। बेनि उनाव हाय मना बा खादा होनो जोंखै मैगं सुग्रा खादा बा मनायाव ओ साम'नि मोदोमाव थानाय मैला, बे मैलाखौ खार होनो थाखाय मोजाङै लेबु आरि होनानै मानजिनाय जायो। बेनि उनाव हाय जेब्ला गोजों जायो अब्ला साम'खौ आरो दै मोजाङाव सुस्रानानै सोमनानै दोनबावो।
औ।
बेनि उनाव हाय साम'खौ जोंनि बर' आइजोफ्रा बा जोंनि ओनसोलाव बांसिन सबायजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो फ्राय बर' न'खर फ्रा जोंनि गामियाव आलु जोंबो जायो सोरबाबा अनला जोंबो जायो सोरबाबा जोगोनारजों जायो। आरो बै साम' लादायखौ ओ जोंनि ओनसोलाव रुनानै बिनि मोदोमखौ ओं बरननानै बेखौ मैथा गोजा बा मैथा बांगालजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
बे खिनियानो।
अ बे खिनियानो जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय साम' ओंख्रि संनायनि आइटेमा जोंनि ओनसोलाव बेखिनियानो।
अ बेखिनियानो एसे सेम जादों जोंनि जों ओ खिन्थु खायसे खायसे बिथिङाव एसे फारागथि नुनाय खौबो नुनो मोनदों।
नोंगौ नोंथां नोंसिनिजों जोंनिजों एसे ओनसोल लायै ओसोल
ओनसोल लायै ओनसोल जोंनिया आन आन नोंथांमोननि ओनसोला। बबे जोंजाय
जोंनि ओनसोला ओ चिरां डिस्ट्रिक्ट
औ जोंनिया आरो माने नै बा बाक्सा डिस्ट्रिक नालाय एसे आलादा जायो
औ जायगा लायै जायगा संनाय जानाय बे एसे आलादा जायो बयनिबो जायगायाव
ओ नोंथांनि बायदिब्ला साम'खौ गुबुन गुबनि गुबुन गुबुन गाबनि दङ होननानै नोंथाङा सानो नामा?
आ साम'खौ गुबुन गुबुन गाबनि दं होननानै आं सानो थों गोथों थांनानै साम'खौ आं जास्ट खालामनानै नायनाय जायाखै मानो होनोब्ला बेखौ फ्राय बांसिन आइजोफोरासो ओ खननानै बा हमनानै लाबोनाय जायो नालाय बेखौ आं जे जोंनि न' ए माने गामिनि आ आइजोफोरा खननानै एबा हमनानै लाना फैयोब्ला बेखौ जास एसे नायनाय जायो ओ खिन्थु बेयाव आं माखासे गाबनि रोखोमखौ नुनो मोनदोंब्लाबो ओ बेखौ हमदांस'नानै मोनाखै जे एसे गोसोम एबा एसे जारां जारांबो नुनाय जायो गाबखो
नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय नों
नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला सा नोंथांनि मिथ मिथिनाय बायदिब्ला सामखौ ओ जाम्फै बिलो बा दैमायाव मोननायनि अनगायैबो उम गुबुन जायग गायाव मोनो होन्नानै नोंथाङा फोथायबावो नामा?
अ बेबायदिथ आं माने ओ मोननायखौ नुनो मोनाखै मानो होनब्ला फ्रायानो बिलो एबा जाम्फै एबा दंग बबेबा फुख्रि बेफोराव थानायखौसो नुनो मोनो ओ फ्राय ओ बबेबा जायगायाव थानाय आं नुथनानै मोनाखै आंनि साननायाव बा आंनि हमदांसनायाव बेनिखायनो आङो दं होननानै सानाखै। अ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनो नामा बेबायदि?
जोंनि ओनसोलाव गामि बा ओ जोंनि थानाय दा जायगायाव जाम्फै बा दैमा दैसायाव जों जा सामखौ जायो बेखिनिखौ नुयो। बियो गोसोम गाबनि जायो आरो आं गुबुन गाबनि सामख खौ ओ मोनसे गाबनि साम नुदों जेरावहाय खौ लैथोनिफ्राय मोननाय जायो बियो गुफुर गाबनि जायो। बे गुफुर गाबनि सामआव ओ जोङो मुगथा मोनो होननानैबो खोनानो मोनदों। बे बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया नोंथाङा मिथ थियो नामा सामनि ओमफ्राय जे मुगथा मोनो?
अ बेखौ आंबो माने खोनादोंसो खिन्थु ओ बेसेबां सैथो बेखौ आंबो हमसनो हायाखै फ्राय आं बेखौ नोंथांनिसिम सोंनो होननानैसो सानदोंमोन। ओ बेखौ सोंनाय जायाखै बे सामआ एसे ओ गुवार सामुस बायदि नामा?
बे सामआ गिदिर जायो।
जायखौ दुनायखं सामुना मा बुङो बे मुङा?
बे सामनि मुंखौ संख संख साम होननानै बुंनाय जायो। औ। संख साम होननानै बुंनाय जायो। बिब्दिब्ला नोंथां ओ बेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ फोजोबनोसै नामा?
अ जाथगोन।